थां
औ नोंथां।
औ आ नोंथाङा बा आंनि रावखौ मोजाङैनो खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ। नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दायो केरिया एबाव नोंनो बेरायजों
औ। ओ अब्ला आङो थांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ मोनसे आयदानि सायावायाव नोंजों सावरायनो कलखौ खालामनाय जादों आर ना। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ। अब्ला जोङो जोंना आयदाया जादों जे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि। बे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै।
औ हागोन नों
आ-औ जोङो बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रै सबायजों दाउ, नारजिजों अमा बेफोरखौनो गाहायै बुङो नङा होनब्ला नोंथां?
औ नोंथां।
औ बेफोरखौ माबोरै सङो? बेफोरनि सोमोन्दै आङो एसे फोरमायनानै होगोरनोसै।
औ।
औ आ गिबियावनो जोङो ओ बांसिनै माखौ जायो होननानै बुङोब्ला जोंङो अनलाजों दाउजों बा अनलाजों मेवाजों बांसिनै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय। ओ दा आङो नों थांनो ओ जोंनि ओनसोलावहाय अनलाजों दाउखौहाय माबोरै सङो एसे फोरमायना होगोरनोसै।
औ होदो।
औ। अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौहाय नांगौ बिबांनि लानानै बेखौ गुरै जानो थाख खाय बेखौ जोङो खुनथा थामजि मिनिटसोनि थाखाय बेयाव सोमनाय दोनगोन आरना नोंथां जोंनो अनला ओंख्रि जानो थाखाय अन गुन्दैखौ अन गुन्दैनि गोनांथार जायो नालाय जोङो माइरंनिफ्रायसो माइरंखौसो गुन्दै खालामनानै अन गुन्दै खामो नङा होनबा नोंथां?
औ
बिनि थाखायनो जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोयो। बेनि उनाव जेब्ला गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ खिरखायाव सुखांनानै दैखौ सर'ब होनो थाखाय दोनगोन बेनि उनाव जोङो उवालाव बा जोङो दिंखियाव बेखौ देनानै गुन्दै खालामगोन नङाब्लाबो दा जोंनि बिगियान मुगायावथ' गोदान गोदान मेसिनफोर ओंखारबाय ओ दा आङो बांसिनै ग्रेडार मेसिनावसो उनाय नुनो मोनो मोनसै। दानि जुगावहाय नङा होनब्ला नोंथां? जायनो जायो जोङो जेखि जाया अन गुन्दैखौ उननानै लाग्रोबाय बे उनावहाय जोङो दाउजों अनलाजों दाउजों संगोन नालाय दाउखौबो जोङो न'निफ्रायनो नङाब्लाबो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै मा नोंथाङा बाजाराव गोदा खानायफोरखौबो बायनानै लाबोखाजागोन नङाब्लाबो न'आव थानायखौनो जोङो सिथारनानै बेखौ मोजांसे गांफोरखौ फुनानै बेखौ साफा सुनानै साफा खालामनानै बे खौ थुख्रा थुख्रा महराव गोदाना लागोन बेनि उनावहाय जोङो अरावहाय नङाब्ला गेसफोरावहाय दानि जुगावथ' जों बांसिबो अराव ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनला दानि दानिया एलपिजि गेसजोंसो बांसिन संनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नों
गेसआवनो जोङो सारायखौ लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जोङो पियास थाव गुबै होगोन साराया दुंबा बेनि उनाव जोङो पियास होनानै बेदरखौ मोजांसे एवफ्रामनानै लागोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय बेयाव बेखौ बेदरखौ दसे सम आथा मोननो थाखाय दोनगोन आरो जोङो एरै एरै होबाय थागोन बेखौ जेब्ला बेदरनि दैफोरा राननानै मोजांसे स्रेम स्रेम जायो अब्ला जोङो बेयाव नांगौ जानाय मस स्ला मस्लिफोरखौ होनानै होखागोन ओ मस्ला नांगौ जानाय मस्ला मस्लिफोर होनबासो संख्रै बानलौ हालदै हाइजें जिरा जाब्रां बेफोरखौनो आरोना गोबां गुबुन गुबुन मस्लाफोरखौथ' जोङो गासिबोआनो जाया नङा होमबा नोंथां ओ जोंहा माबोरै सङो बेखौनो आं नोंथांनिसिम फोरमायगासिनो दं दा।
औ
बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय दै होगोन आरोना नोंथां। दै होखांनानै जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बैयाव जोङो बै देनानै लानाय अनखौहाय थ्रु थ्रुयै आखाइजों होनानै होगोन आरोना नोंथां। नङाब्लाबो जोङो ओ खनसेयैनो जाजानो लुगैदोंबा ओ बे अन गुन्दैखौ दैजों गलायनानै खनसेैनो लुनाबो होजायो। जाहाथे खम समनि गेजेरजोंनो ओंख्रिखौ फोमोननो हायो बेनि थाखाय जोङो आखायजों थ्रो थ्रो होबाय थायोब्ला जोंनिया समा गोबाव नांगौ जायो बे गोदौनायखौ नायनानै होगोन बेनि उनाव एरै एरै होबाय थागोन जाहाथे बेयो गथा जाया। बिदि थ्रो थ्रो होयोब्ला मानो होयो होननानै बुङोब्ला जे गथा जाया जे अनला ओंख्रिया गथा गथा जायोना डाइरेक्ट हो खाबा बेनिखायनो जों बेखौ थ्रु थ्रु होनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बेयाव नांगौ बिबांनि खारै होगोन खारै होनानै बेखौ दसे दसेनि उनाव एरनानै होबाय थागोन जाहाथे बियो खामा बेनि थाखाय। ओ बेनि उनाव थामजि बा थामजिबा मिनिट नि उनावहाय जोङो बेखौ दसेनि उनाव एरै एरै जेब्ला मोनो मोननो मोनो अब्ला जोङो बेखौ जागोना जायाखै संख्रि नांगोन नाङा बेखौ नायनानै जोङो उम जेब्ला नांगौ जखानि जाजोबो अब्ला जोङो बेवहाय ओ धुन दुुनन्दिया बा गंगार दुनन्दिया होनानै जोङो ओंख्रिखौ खांनानै होननाय जायो आरो ना। नोंथा बेफोरबायदिनो जोंनि बा जोंहा जों बेफोरबायदिनो संनाय जायो। ओ नोंथां मोननिथिंजायबो ओ मा मा दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रिखौ मा रोखोमै सङो अनला ओंख्रिनि अनगायैबो गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ ना नोंथां ओ बेफोरनि बैफोरनि गेजेराव नोंथाङाबो मोनसेनि सोमोन्दै आंनो सुंदयै बाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर होनोब्ला बेखौनो जों बुजियो जेरै नोंथाङा जि खोथाखौ होनदों बे गासैबो थार। जेरै साम'जों सबायजोंबो जायो आरो दाउजों बिदि लाजोंबो जायो एबा सबायजोंबो जायो बेफोरबो गोसै बर'नि ओंख्रि आरो खारै थोंजों नायनो थाङोबा खारै ओंख्रिफोराबो बेफोरबो बर'नि ओंख्रि। जेरै खारै खारै खारै ओंख्रिफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला जेरै लाइ लाफा बेफोरखौबो जों खारैजोंबो जायो।
औ
आरो बेफोरथ' जोङो जेब्ला जायो अब्ला जोबोर बिदि गोथावखौ जोङो मोनजानायखौ मोनो। बिदि गोदोनि दिनाव बिदि थावफोरखौ जों एसेबां बाहायनाय जायामोन। जोङो बिदि खारैखो जोङो गोबां बिदि बाहायनाय जायोमोन। जाउनाव खारैआनो मोनसे बर' हारिनि ओंख्रिफोरनि मोनसे संनायनि हुदाफोर बादि नंगौमोन आरो दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला दायो गोबाङानो बिदि खारैफोरखो एसेबां जों बाहायनायखौ नुनो मोना। थेवबो दाबो जोंनि बर' हारिनि बिदि ओंख्रियाव ओंख्रि संग्रा जेरै खारै बियो दाबो दङ। आरो जोङो जेब्ला खारैदों जेब्ला जों ओंख्रिफोरखौ सङो बिदि टेस्टखौ जोङो जेरै थावजों सङो बिनिफ्राय आलदा जायो।
औ थारैनो नोंथां।
बर'नि मैगंफोरा जेरै दङ साम'फोरा बर'नि बिदि बर'नि ओंख्रियाव जो गोलैजोबो। आरो सबायफोराबो बेफोरो बर'वाव गोलैजोबो।
औ
बर'नि संनायफोरा गुबुन बिदि हारिनिख्रुइ आलदा जायो। आरो बर'नि संनाय खुरनाया गुबुन हारिनिख्रुइ बिदि गोथावसिन एबा थावसिन जायो।
औ
बे थास' बिबारफोरावबो बर'फोरनि ओंख्रियावनो गोलैयो जेरै थास' बिबार आरो बिदि नारजि अमा बेफोरबो बर'नि ओंख्रियावनो गोग्लैजोबो। नारजि अमा खौ जोङो नायनो थाङोब्ला बेखौ गोदोनिफ्रायबो बाहायगासिनो दङ बर'फोरा आरो दासिम बो दासिमबो बर'फोरा दासिमबो बे नारजि अमाखौ जागासिनो दङ बे नारजि अमा खौ जोङो खारैजोंबो जायो आरो बिदिनो थावजोंबो जोङो नारजिखौ नार्जि अमाखौ जों बिदि फाजा एबा फ्रायखौ जोङो जानाय जायो जेब्ला जोङो नारजिजों अमाजों जेब्ला जोङो सङो बेखौ मोननै रोखोमनि जोङो संनो हायो। नारजिजों अमाजों जोङो सङोब्ला बिदै होनानैबो जोङो दै होनानैबो जोङो संनो हायो आरो एबा नारजिजों अमाजों जोङो बे अमानि थाव एबा बे थाव गोथांजों जोङो मोन फोमोननानैबो जोङो जानो हायो।
आरो जेब्ला जोङो दै होनानै नारजिजों अमाजों जों संगोन अब्ला बिनि टेस्टखौ जोङो एसे आलदा मोनजागोन आरो जोङो जेब्ला थाव गोथां एबा जाग्रा थावजों एबा अमानि थावजोंनो जोङो बेखौ फोमोनो अब्ला जों बिनि टेस्टखौ एसे आलदा मोनजागोन नाथाय मोननैबो मोननैनि टेस्टआबो आलदा आलदाब्लाबो जानायाव मोजां एबा गोथाव जायो। जेरै नारजि अमाजों जेब्ला जों गोरान संगोन अब्ला बेखौ मेजेम आरो गोथावसिन जोङो मोनजागोन आरो जेब्ला दै होनानै बेखौ अमाजों संगोन नारजिखौ अब्ला बिनि टेस्टखौ आलदा मोनजागोन थेवबो बेबो जोंनि था खै गोथाव जायो जोंनि थाखाय। आरो बिदिनो गोबां मानसिफोरा बिदिनो गोबां रोखोमनि सङो जेरै नारजि अमाखौ गोबाङा बिदिनो सोरबाया अराव एसे हांग्रोनानै बेखौ सेख्रेबनानैबो बेखौ एसे गुन्दै खालामनानैबो जेब्ला दैया गुदुयो अमा बेदरफोरनि दैया जेब्ला गुदुयो अब्ला बिनि सायावबो बिदिनो गुदुबाय थानाय समाव बेखौ होलानानै होयो सेफ्लिनानै। आरो जोङो गोबाङा बिदिबो खालामो सेफ्लेया लासिनो। बिदिनो एसे थाराफोरखौ बिजिरग्रोना लानानै जे ब्ला मैगंफोरखौ जेरै होयो बेबायदिनो अमा बेदरनि अमा बेदराव दैसि दै होयि सिगाङावबो सोरबा सोरबाया बिदिनो एउ ख्रुबनानै होगोरो बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन धोरोमै बिदि नार्जि अमाजों मानसिफोरा बिदि संनाय खुरनायखौ खालामो। अब्ला जोंहा दिनै समा गोबां सम जानानै फैबाय जोंहा दिनैनि सावरायनाय बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथां
औ थारैनो नोंथां ओ ओ नोंथांजों सावरायज्लायनानै ओ गोबां मोनथियि बाथ्राफोरखौबो मोनथिनो मोनबाय ओ नोंथांनि सिम जौगारैनो गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो
औ